औ नोंथां खोनादों ना? औ औ नोंथाङा दा दान्दिसे सम आंजों जे दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ औ अ होमब्ला आं दावबायनायनि फारसे एसे बुंफोरना हानि नोंथां।
औ दे
औ औ दा जोङो जे दावबायनाय होनोब्ला जोङो जोंनि, थाखाय। जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जे दावबायनाया माने गोनांथार होननानै। सानो जे उम जोङो मोनसेल' जायगायाव थानानै। ओ थाबाय थायोब्ला जे ओरैनि हरैनि जे बायदिसिना रोंगौथि। खौ जोङो मिथिफुंजोबनो रोंगौथि मोनजोबनो हाया नालाय, नोंथां दा बेनि थाखायनो जोङो ओ दावबायनायनि थाखाय गोनां जायो आरो नोंथां। दा जे उम दा जे जेनेबा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनानै जोङो ओ थांनो थाखायब्ला जोङो। जे जोंनि सोलोंथाइनिबो गोनांथि जायोना नोंथां, दावबायनायनि थाखाय दा। अब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि सोलोंनायखौ जोङो। आ सोलोंग्रोनानै लानांगौ होननानै आं सानो आरोखि नोंथां, दा अब्ला जोङो जे जोंनि फरायनायनि सायाव जोङो जेनेबा भाषा जोंनि राव जोंनि बर' रावजों लोगोसे गोबां रावखौ ओ गोबां रावनि थाखाय जोङो रोंगौथि थानांगौ जे दावबायनो थाखाय जे जोंनि जेनेबा बर' गिबियावनो जोंनि राव बर' थाबाय इंलिस हिन्दी आरो बिनिफ्राय गोबां नोङो मा मा राव सोलोंनो हायो बेखौ एसामिस सोलोंनानै लानो हायोब्ला गावनि थाखाय गो गानो हाथाव बा मोजां जायो आरोखि दावबायनायाव। हायो दा अब्ला जोङो जोंनि जायगानिफ्राय बे जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन ओनसोलाव थांनांगौब्ला बे जायगायाव जोंनि रायलायनाय बायदि राव रायलायाबो जानो हागौ नालाय नोंथां दा बेनि थाखाय गोनां जायो आरोखि नोंथाङा औ दा नोंथाङा एसे दावबायलांनायनि फारसे ससेब्लाबो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां औ दे
बिदिब्ला मा होनो जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बा दावबायोब्ला गिबियावनो जोङो बर' बर' रावखौथ' मोनखाया जाहैयोना गुबुन जायगायाव थाङो ब्ला औ बेनि अनगायै मा इंलिस हिन्दी
उम
एसामिस बेखौ रोंनांगौ जायो औ आरो दावबायनायनि गेजेरजों जों मा मोननो हायो जों मोनथियै बा जों जि जायगायाव दंमोन बेनिफ्राय मा साबसिन मोनथिनो हायो आरो मोनथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हायो बा मिथिंगानि अनेक जायगाफोरखौ मा जोङो सं दाननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ
दा बे दावबायनायावनो आं नोंथा थांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि सोंजागोन ना नोंथां?
हागोन दे नोंथां
बे दावबायनायाव मा होनो हानजा दावबायोब्ला मोजांसिन जायो ना हारसिं हारसिं दावबायोब्ला
औ औ नोंथां औ जि जे हान्जा दावबायनायाबो ओ मोननैबो बिथिंजों मोजाङानो दा आथिखालनि जुगावहाय नोङो रोंगौ थि थायोब्ला हारसिङैबो दावबायनो हायो नोंथां ओ गावनि रोंगौथिया जुदि जोबोरैनो गोबां थायोब्ला हारसिं दावबायनो हायो। दा माखासेखिनि रोंगौथिखौ एसे गावनि सायाव खम मोनदोंब्ला हानजा दावबायनाया गाहाम जायो आरोखि नोंथां औ औ औ जे दा जोंनि दावबायनायावहाय जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैनानै जों माबायदि मि थिंगायारि थासारिखौ नुदों नोंथाङा जे बुंदोंमोनना जा माबायदि मिथिंगायारि थासारिखौ नुदों जेनेबा बार हावा बा बिफां लाइफांनि सायाव बबेबा ओनसोलाव बि बिफां लाइफां खम जादोंबब्ला ना आबहावानि सायाव बे जोंनि प्लास्टिक जे पलिटिन जोङो बेखौ माबायदि इउस खालामदों जेनेबा जानला मोनला जायगायाव गारला बदों ना जमा दाबसे जायगायाव गारला बदों बे खौ नोजोर होनो होनाया गोनां जायो आरोखि दा थाखायनो जोङो माखासे फरायसालिफोरनिफ्रायबो जोङो हानजा दावबायनाय होनदोंमोन नालाय नोंथाङा जों फरायसालि फोरनिफ्राय बांसिनै हान्जा दावबायनाय थाङो जे माखासे जोंनि इनभाररमेन्टेलनि थाखाय जोङो माखासे बाहेरायाव हानजा दावबायनाय थाङो फरायसालिनिफ्राय दा बेयावहाय जोङो बे आबहावाखौनो नोजोर होनो थाङो आरोखि दा बै ओनसोलाव जे जायगायाव थांदों बेनि आबहावानि बिफां लाइफांनि थासारिया खम ना गोबां आरो बिनि बेनि बाहायनायफोरा प्लास्टिकफोर बाहायनायफोरा मा रोखोमनि जानला मोनला गारलाबायनाय ना मानाय बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो नोजोर होनाय जायो आरोखि नोंथां दा बेनि सायाव गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों जे फारागथिखौ नोजोर होनानै जोंनि बै ओनसोलाव नुनायखौ जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो नुदोंनाा नुवाखै जे बै ओनसोलाव थांनानै जे मोजां जायगा ए साफा मोजां जायगा मोजां थासारि नुबोदोंब्ला जे सोलोंनानै फैनानै जे जोंनि ओनसोलावबो जोङो जे माबेबाफोर जोंनि जायगा ओनसोलावहाय जानला मोनला नुयोब्ला जोङो बेफोरखौ फोसाबनो हायो जे नुनानै सोलों फैनांगौ बेबायदि आरोखि नोंथां
जों बांसिनखौनो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गोजान जायगायाव दाखोरफोरखौ बा प्लास्टिक दै बथल बेफोरखौ खौ जानला मोनला गारनाय नुवा नङा होमबा नोंथां औ
द' दा नोंथाङाबो बबेबा दाबसे जायगायाव दावबायखांबाय नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना बबेयावबा दावबायनाय दङब्ला
आंथ' दावबायनाया गोजान जायगायाव दावबायफेराखै नोंथां
अ अब्लाबो
औ औ खाथि खाला दावबायदों औ बेफोर जायगायाव बिदि टल बा प्लास्टिक बेफोरखौ आङो दाबसे जायो जायगायावनो जमा गारनाय नुदों आरो नोंथां बेबायदि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि खालामोब्ला मोजां जागोन आरो
औ दा दावबायनायनि फारसे जोंनि जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन गोजान गोजान ओनसोल ओनखोलाव जोंनि जायगानिफ्राय जे जोंनि आसामनिफ्राय गोबां गोजानसि बिन ओनसोलाव जे जोङो दावबायनो थाङोब्ला नुयो जे सरकफोरखौबो मोजां नुगोन लामा सामा मोजां नुगोन ना दा बेफोर पलिटिनफोरखौबो गारनो थाखाय जायगा थानाय नुखागोन दा बेफोरखौ बाहायनाय नुयो आरोना नोंथां। दा अब्ला जोङो बेफोरखौ जे मोजां मोजां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोर गायनाय हाजो ओनसोल फोरखौ नुयोब्ला गोसोआ मोजां मोनोना नोंथां दा अब्ला बेरायनायनि फारसे जेनेबा जोङो आबहावाखौ थासारिखौ मोजां नुयोब्ला गोजोननाय मोनोना नोंथां दा बिनि थाखायनो औ बे सोलोंथाइनि थाखाय जों जोङो दावबायनायनि थाखाय गोनांथार आं सानो आरो नोंथां सम मोनोब्ला दावबायनो हागोन नोंथाङाबो औ
नोंथाङा दावबायफेरबाय नामा
औ नोंथां आङो एसे औ
औ बहा बहा दावबायखो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां आङो दावबायबायानो नोंथां बे एसेबां मानि गो गोजानथाराव नङा जे आंनि आंनि ओनसोलनिफ्राय एसे गोजान ओनसोलाव बिदिनो बिदिनो सिक्स सेभेन स द' स्नि घन्टानि गेजेराव सौहैनाय जायगाफ्रावल' आंबो थांनाय जादों ए एसिबां मानि गोजानाव आंबो दावबायनाय जायाखै नोंथां दा अब्लाबो आंनि बे दावबायहैनायाव आं नुबोदों जे समायना रमायना हाजो हाला बा दै बोहैनाय बिफां लाइफां बिफां बा सरक जिं जिं लामा सेर सेर बिबार गायनाय समायना रमायना बिबार गायनाय बा सिखिरि बिरनाय बेफोरखौ नुबोनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जुदि लामा सामाफोरनि जिं जिङआव जे जायगा दङब्ला बेफोर फोराव समायना रमायना बिबारफोरखौ गायनानै लानो हायोब्ला मोजां जागोन आं सानो आं बेखौ बे खौ जोबोर मोजां नुबोदों गोजान जायगायाव दावबायहैनानै बेबायदि आरोखि नोंथां आं बेखौ मोजां मोनबोदों आरो औ
बिदिब्ला समाबो जाबोबाय नङा होमबानो
औ नोंथां दे
उनाव लोगो मोनसिगोन नामा